खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
उम
गोजोन हरनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो आंनि खुलुयमनायखौ जासि हरनाय थाबाय
नोंथाङा बे समाव आंनो माखासे सम होनो हागोन नामा दि आं माखासे बाथ्रा नोंथांजों सावरायनो सानदों आङो गिबियावनो आं जिहेथु आङो सासे आबादारि बेनिखायनो आङो दा आबाद मावनायनि सोमोन्दै एबा माइ गायनायनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों सावरायनो सानदों आं बिदिब्ला माइ गायनायनि सोमोन्दै सावरायनो आखायाव लाबाय नोंथां
उम
आंहा जिहेथु गोबांथार हा दं नाथाय बै हाफोरा माइनि सोलायै गुबुन आबाद मावजाथाव नङा बेनिखायनो आं बै हाफोराव आं माइ आबादखौनो मावो नोंथां आंहा सेजौ बाजि बिगानिबो बांसिन माइ आबाद मावग्रा दङ बेवहायनो आङो आबादखौ मावो आरो बे आबादजोंनो आङो आंनि जिउ राहाखौ दानानै लादों नोंथां
हम
गिबियाव जोंनि बिबौ बिबौमोननो आरो बिमा बिफाफोरा मोसौजोंनो हालेवनानै संसारखौ सोलिदोंमोन
बिसोरहा बुंनाय मथै गासै मोसौफ्रानो जि हालिसो दं होननानै खोनादोंमोन आरो बे जि हलिजोंनो मोसौखौ मोसौजोंनो हालेवनानै माइफोरखौ गायोमोन बे सेजौ बाजि बिगाफोर माइ दुब्लिखौ गायोमोन आरो बिसोरहा बुंनो थाङोब्ला बै समाव दाहोनाबो लायोमोन बेबायदिनो दाहोनानि बिबाङा ए बेबायदिनो जायोमोन सा जि गाहाम जायोमोन आरो माखासे औ खामानि मावग्रा रुवाथिफोरबो लानो गोनां जायोमोन नोंथां। रुवाथिफोरखौ बेबादिनो साबासिमहालागै लानाय जायोमोन। मानो होनोब्ला रुवाथिखौबो जोबोद गोनांथि जायो नोंथां। रुवाथि गैयाब्ला खामानि दामानि मावनो जोबोद उसुबिदा जायो। नाथाय आथिखालाव ओ आङो बे राहाजों सोलिनो हालिया मानो होनोब्ला गोदोनि बादि बेबादि दाहोना आरो रुवाथि मोननो थांला। बिनि थाखाय आङो ओ बे मोसौ-मोसाफोरखौ ओ आङो फानहरबाय बांसिनखौनो आरो माखासेखौ दोनदों नाथाय आंहा मासेबो मोसौ हालुवा बेबायदि गैलिया। आरो ओ बेखौबो सामलायनोबो जिहेतु गोब्राब जायो बेनि थाखायनो आङो ट्रेक्टर बायनानै लाबाय आं ट्रेक्टरखौ गासै गंथाम बायनानै लादों बे ट्रेक्टरा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय आं बाहायो बेबायदिनो हाल एवनाय, आलि खोनाय ओ आलि दाननाय बेफोर खामानिनि अनगायैबो मारा होनाय आरो माखासे रोगानाय खामानिफोर बिफोराव आङो बाहायो। आङो गुबैयै आङो हाल एवो आरो गुबुन सानै ओ अरायथा नङि बेबादि खामानि मावम्रा लिंहरो। बिसोरनो आङो ओ सानसे एबा सानसेयारि हिसाबै बेबायदि हाजिरा हरो। बेबायदिनो आङो सोलियो। बेबायदिनो बेसोरबो मावबाय थायो। गावसिनि ओ जिउ राहा हिसाबै दा माइ गायनाय बे माइ गायनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला ओ माइ गायनायाव एसेबां मानि बांद्राय बेले बेजे जाया नोंथां माइ गायनो थाखाय मोनसे गोरलै राहायैनो जायो गिबियावनो ओ जोहा खोथियाखौ फोनानै लाग्रोनो गोनां जायो। खोथिया फोखांनायनि उनाव जि साननि उनाव बे खोथिया गायजाथाव ओ निमाहा बियो नैजि साननि उनाव एबा नैजिनिफ्राय थामजि साननि उनाव बियो ओ गेजेराव बेखौ गायनो हानाय जायो नोंथां। ओ बे खोथियाखौ फोनायनि सिगांनो एबा बेबायदि फोबाय थानाय समावनो जोङो ओ दुब्लिखौ हाल एवनानै लानो गोनां जायो। हालौनानै लाखांनायनि उनाव ओ बेनि उनाव आलिफोर दाननाय जायो बेबादिनो आलि खोनाय खालामो आरो जुदि हासार नांगौबा हासारफोरखौ होनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव बेखौ हाखौ मोनबा आरो समाबो ग्रोब जायोब्ला बेखौ गायनाय जायो। आथिखालाव हाजिराफोरजोंनो बेखौ गायनाय जासै आङो हाजिराखौ गायनाय समाव गोबांथार हाजिरा लानो गोनां जायो आइजो गायगिरि हाजिराफोरखौ आङो सानसेयावनो बाजिनिफ्राय द'जि सासो लानो गोनां जायो बेबायदिनो आङो आबाद मावनाय माइ आबाद मावनायखौ खालामबोदों नोंथां दा बे गुसुं समाव आं माइ आबादनि सोमोन्दै गोथौयै एबा गुवारै फोरमायनाया एसेबां जाथाव नङा नोंथां आङो माइ आबादनि ओ माइ आबाद मावनाय बा माइ गायनायनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथां ओ नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां नोंथाङा जै खामानिखौ एबा जायखौ ओ साबसिन मोनो बेखौ नोंथाङा बुंनो आवगायदो आङो नोंथांनो हगारनो हानाय जाबाय
ओ आं खोनाबायना नोंथां ओ
औ खोनादों
माइ आबाद मावनायनि खान्थिनि सोमोन्दै आंबो सावरायनो सानदों उम जेनेबा ओ हाजोआरि जन'जातिफोरा आरो ना जुम आबाद मावनो थाखाय हाजोनि दखर बा जायगायाव आघोन फुस आरो माग दानाव बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ दान फायनानै आरो दानफायनानै फोरानो ओ फागुन दानाव अर सावनानै सस्रां लांदां खालामो आरो माखासे साननि उनाव बे ओ अर सावनाय हाथ्लायावनो ओ एंग्रा मुनि बेसर बादि माइ हारिनि बेगर फोनानै होयो आरो ना ओ अर खामखाम अर खामजोबखांनायनि उनाव बिफांनि मुरा आरो औवा मुरा फोरा लांदां जानानै थायोना ओ बेयाव आलु था थारुन गायनानै होयो आरो ना एंग्रा आबादनि फसला ओ जेठ आसार दानावनो मोनो एंग्रा आबाद दैखांनायनि उनावनो बे हारिनि हायावनो माइसालि माइनि आबादखौ मावो आरोना माइसालि आबादनि हा ओ फोमोनो थाखाय बिसोरो आंखौ मुंनि खदाल मानि बायदि आइजेंखौ बाहायो आरो खदालजों ओ आसि थाइथाम जेनेबा गोजान ओ गोजानाव हा जावनानै गरथाम गरब्रै माइ बेगर फनो फबलांनाय जायो आरोना ओ आसु माइखौ जेनेबा बर' बर'फ्रा आरो माइ आबाद मावनाय समाव माइसालिनि थाखाय ओ इदिनो बिसोरो आबाद मावनायाव माखासे जेनेबा ओ हारिनि आबाद मावनाय एबा भारतनि ओ समान जायगायाव माइसालि आरो मेसेंनि आबाद मावनाय खान्थिया बे मोनसेयानो जेनेबा मिरि आबर ओ आरो समाज आसाम हायेन हायेननि जन'जाथिफ्रा आरोना मा मासे मैसो एबा मासे मोसौ ओ बलदजोंनो एवोमोन आरो बर'फोरा जेनेबा मोसौ एबा मैसो मानैजोंसो हाल एवनो एवो ओ मानसि मध्य प्रदेशनि माखासे मानसिफोरा हालिथाम हालिब्रै मोसौ जुरिनानै एवोमोन आरो। बर'फ्रा माइ आबाद मावनाय ओ समाव माइसालिनि थाखाय समबार नङाब्ला बुधबार आसुमाइनि थाखाय सनिबार नङाब्ला मंगलबार सानखालि हाल जुरि जेनो आरो ना। उम ओ बर'आ बर'फ्रा आरोना आरो असमियाफोरा गाहायै मोनथाम जोलैनि माइ आबादखौ मावो जेरैहाय आसु बावा आरो माइसालि अदेबानि बावा माइखौनो माइसालिजोंनो औ हमफानाय जायो नाथाय बे मोनथाम माइनि आखुआ गुबुन गुबुन जायो जेरै आसु माइखौ जेरै आबादखौ ओ फागुन सैथ्रनिफ्राय जागायनानै आरो सावन दानस मावनाय जायो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ सरासनस्रायै आसुमाया दाननै खावसेनिफ्राय दानथामनि गेजेराव मोनो। उन सिगां आबाद मावनानै आसिन कारतिक उनहालागैनो हानो मोनहैयो आरो बे माइखौ। आसुमाइ आबादखौ मोनथाम रोखोमै मावनाय जायो जेरै हाद्रियाव फोनाय हाब्रुआव फोनाय आरो गायनाय हाद्रि दुफु दुफु खालामनानै ओ फोननाय फोनायखौनो हाद्रियाव फोनाय होननानै बुङो आरोना हालेवनानै हाब्रु खालामनानै ओ माइखौ साननैसो सोमनानै गाजा ओंखारहोनायनि उनाव फोनायखौनो हाब्रुआव फोनाय होननानै बुङो आरोना। बे खान्थिजोंनो बावा माइखौनो फोनाय जायो। गायनायनि थाखाय हा फोमोननानै दब्लायाव दै सोनानै खोथियाखौ गायनाय जायो आरो ना बावा माइ आबाद मावनाया जेनेबा बर' आरो असमियाफ्रा मोन थाम थांखि लानानै बावा माइनि आबादखौ मावो। सेथिया जाहैबाय जेनेबा जेराव दैज्लांनि गोबां अखा ओ थानायनि थाखाय माइ गायजाया एबा आसु मावोब्लाबो दै लोमसावनानै थानायनि थाखाय हानानै लाबोनो हायो आरो बे फोरफोर दुब्लियाव बावा माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो उम जेनेबा नैथिया जाहैबाय दैज्लां समाव न'खरनि बेमार आजार आरो मोसौ मैसोनि बेमार आजार एबा थैग्लुंनानै आबाद मावनो मोना जा जानो हागौ बेफोरखौ गिहुर होखानानैनो मेसें बोथोरावनो बावा माइनि आबादखौ मावोमोन आरो। बावा माइनि आबादखौ फागुन सैथ्र' दाननिफ्राय आसार दानसिम मावनाय जायो आरो। नाथाय माइसालि माइजों साननैसो समानैनो कार्तिक दाननि जोबनाय आरो आघोन दाननि गिबि सप्तायावसो मोनो आरो।
थामथिया जादों बोरि हा गोनां मानसिफोरा जेनेबा दैज्लाङाव गोब्रााब फाल एवनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मेसेङावनो बावा माइखौ फोखायोमोन आरो बेनिखायनो जेनेबा बर' ना आरो असमिया न'खरा बे माइखौनो खैफोदनि ओंखाम होननानै बुङोमोन आरो। एसेल' मावनायाव जोथोन ल जोथोन लानाङनि बे माइनिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो बेखौ मावोब्ला बारा जोथोन लालायनाङा आरो बेनिफ्राय गोबां ओ मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो। बियो जोलै लानानै ब्रेंब्रा फुट गोलाव जेनेबा दैनिफ्राय गोजौआव नुजाथियो आरो। खेकुवा माइनि बागैनो असमिया रावआव मेहेरगोनां बाथ्राफोरबो दङ आरो
माइसालि माइखौ जेनेबा माइसालि माइआ मोननै जाथोनि थायो खात माइसालि आरो आघोन माइसालि